औ खोनादों ना?
खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
हा?
नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
आङो दं दा ओरैनो दे जोङो ओ आयदाखौ लानोसै जोङो मानि बागै सावरायगोन।
औ जागोन नोंथां ओ दा जोङो आइदि आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोनि बागै आं नोंथांनो एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायजा
औ बेजों औ। बेजों औ दोरों बर'फोरनि दोरोङारि ना? दोरोङारि फोरबो लोगोसे जोङो औ दोरोङारि फोरबो लोगो औ दे।
औ दा नोंथांनो आङो फोरमायना होनो आखायाव लाबाय नोंथां जोंहाथ' बर'नि धोरोङारि गोबां फोरबो फोर दोङो जेरैहाय जोङो गिबियावहायनो दोङो बैसागो फोरबो काति फोरबो गासा फोरबो मायनाव फोरबो मागो फोरबो बेबायदिनो गोबां दोङो बेनिनो आङो ओ जोंनि बर'नि धोरोङारि फोरबो गिबियावहाय बैसागुखौ नोंथांनो आङो एसे बिबुंथि होलांनो होननानै सानदोंमोन। ओ बैसागुखौ जोङो गिबियावहाय मा फोर मा मासआव खुंनाय जायो बेफोर खौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां। ओ गिबियावहायनो जोङो बैसागु बोथोरखौ सैथ्र दाननि जोबथा खालारखालि जोङो मोसौ बैसागु फालि जायो नोंथां बैसागुखौ जों माबोरैहाय फालियो होनोब्ला ओ गिबियावहायनो जोङो मोसौखौ ओ न'नि गलिनिफ्राय दिरुननानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामग्रोनांगोन खालामखांनायनि उनावहाय जोङो ओ फान्थाव थाराय हालदै माइब्रा दिगलिथि बिलाइ बायदिसिनाखौ जोङो माला सुनांगोन माला सुखांनायनि उनावहाय जोङो मासे मासे मोसौनो गानहोनाय जायो नोंथां गानहोखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मोसौनो मोसौनि आसुगुर एबा गङावहाय थाव फुननाय जायो थाव खौ फुनखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला गलिनिफ्राय दिरुनगोन ओ अब्लाहाय जोङो ओ दुब्लियाव लाबोनो थाखाय जे हाखानानै होननाय माइब्रा माइरं दिग्लिलिथि बिलाइ हालदै थाराय गाज्लि फान्थाव बायदिसि सिनाजों जोङो सारै सारै दुब्लि फारसे लाबोयो बे साननायावहाय जोंहा बरनि ओ दोंसे मेथाइ दङ मेथाइ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो बे मेथाइनि मुङानो जाबाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननाय जोङो बरनि दोरोङारि मेथाइ खननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि बेनि उनावहाय ओ जोङो ओ से खालार खालि दुगैस्रां लोबस्रां नखरावहाय फुजा होयो फुजा होखांनायनि उनावहाय जोङो गामिनि गदोर गोलावफोरनाव ओ न न थांनानै जोङो खुलुमहैयो बोर लाहोयो बेबायदिनो जोङो नैथि सानखालिहाय गामिनि बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बुरैफोरा ज जानानै जोङो बेबायदिनो खाम जथा सिफुं लानानै जोङो बैसागु मागिनो ओंखारलाङो नोंथां बैसागु मागिनानै फैखांनायनि उनावहाय जोङो जोबथा खालार स्नि खालार खालि जोङो लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां बे लावखार ओंखाम जाखां खांनानै जोङो बयबो रंजा बाजा रंजा बाजायो बेनि उनावहाय जोङो बैसागु फोरबो जोबखांनायनि उनावहाय जोङो गारजा फुजा होनाय जायो आरो ना नोंथां गारजा फुजाखौ जोङो माबोरैहाय होयो होनोब्ला जोंनि गामिनि थानसालियावहाय ओ गामिनि थानसालिखौ सिब स्रां सुस्रां खालामखांनानै जोङो गारजा फुजा होनाय जायो जेरैहाय जोङो स्नि सान बैसागो मोसाखांनायनि उनावहाय ओ बेबायदिनो हाय जोङो जाला लोंला जायो गुबुन जायगाफोराव थांनानै मोसाहैनायनि थाखाय जोङो हेल बुं नोथां
औ खोनादों दे बुं
औ बेबायदिनोहाय जोङो गुबुन जायगायावहाय थांनानै मोसाहैनायनि थाखाय जोङो सुवास्रि जायो होननानै जोंनि बरफोरनि दोङारि फोरबोफोराव फोथायनाय दोङो बेबायदिनो गारजा फुजाखौ जोङो होनाय जायो गार्जा फुजाखौ जोङो जोङो माबोरैहाय होयो होनोब्ला जोङो जोंनि थानसालियावहाय बाहेरायावनो गिबियाव गिबियावहाय जोंनि दौरिफोराहाय लाइजौ लाइ गांसे बनानै बेयावहाय गय जरा फाथै जरा होनानै बिबार बारबा होनानै माइरं गरबा धुुब धुना सावनानै जोङो थारस्रांग्रोना लायो थारस्रांखांनायनि उनावहाय जोङो गामियावहाय सोरहाबाफोर सुवा सुदि जानाय दोङो नामा बेफोरखौहाय जोङो ग्रोयो सोंना लाखांनायनि उनावहाय जोङो कारा फुजाखौ होनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा आंनो मागो दमासि एबा मायनाव फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
फैगासिनो अ अ अ दे नों मा होनदों नोंथाङा?
नोंथाङा आंनो दा मागो दमांसिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
मागो दमासिखौ ना? दा आं मागो दमासिखौबो एसे आं नोंथांनो फोरमायगोन लोगोसे बैसागोनि बागैबो आं एसे फोरमायगोन दा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जोङो मोनबेसे मोनो? मोनथाम होन मोनथाम मोनो जोङो। मोनसेया जाहैबाय मा? काथि गासा सावनाय बेनिफ्राय मोनसेया मागो फोरबो ओमफ्राय मोनसेया बैसागो। नङा होमबा? खोनादों ना नोंथाङा। दा बुं जोङो बैसागोनि बागै लायोब्ला जों मा बुंनो सरि मागुनि लायोब्ला जों मा बुंनो हायो दा मागोखौ मानि थाखाय खुङो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फोरा मा बे मागो दमासिखौ खुंनायखौ नुनो मोनो। जेब्ला जोङो मा खालामो? माइ आबाद ना? माइ आबादखौ मा खालामो जोङो? बुथुमनानै लायो न'याव। न'आव बुथुमनानै लाखांनायनि उनाव बेफोर खौ गासैखौबो जोङो मा खालामना लायो फोजोब खांनायनि उनाव जोङो मा खालामना लायो? जोङोे ओ जा जोङो मा बेफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोङो मा खालामना लायो जाहाथे जोङो गाससिबो गामिनि ना सुबुंफोरा माने मोखां नायलाय नायलाय जाहाथे बिथांमोननि मा मेंनायफोरखौ बावगुमानो थाखाय बेफोरबायदिफोरखौ मा खालामनाय जायो ओ द मागो दमासिखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरोखि। आंनि साननायबा। लोगोसे मा? आरो बे मागो मागो दमासियाव मा खालामनाय जायो? गासै गामिनि ओ सुबुंफ्रानो बेखौ मा जायो जोङो लावखार ओंखाम जानाय होनो नामा ना नोंथां? लावखार ओंखाम जानो ओ लाव